औ औ हेल' नोंथां खुलुमबाय औ
नोंथांजों आं ओ दान्दिसे सम रायलायनो हागोन नामा बिगियाननि सायाव ओ मोजां गाज्रि नि सायाव दान्दिसे सम रायलायनो हाग मा नोंथां
नोंथां हागोन।
औ औ ओम होमबा ओ बिगियाना दा जोंनि गेजेराव मोननै गोहोम खोख्लैयो मोनसे या जाबाय मोजां गोहोम आरो मोनसेया गाज्रि। ओ बेनि सायावनो जों सावरायनो सानदों ओ फार्स्टआवनो गिबियाव सावरायनोसै जोङो। गाज्रि गोहोमनि बागै ओ गाज्रि गोहोम गोहोम बुंनो थाङोब्ला ओ जेरै पलुसन जाय मटर गारिनि फ्राय गबो'नाय गाज्रि थुङा आरो बमा बारुद फोरनिफ्राय
औ
बेफ्रुनानै जा ओंखारनाय उखुन्दै ओ बेफोर बायदि गोबां गा गाज्रि धुङा उखुन्दै कलकारखानाफोराबो ओ जों बिगियाननि हारोंथाइनि जोहैनो जों मोननो हादों बेफोर कल कारखाना बायदि बायदि बिदि दारिमिनफोरखौ ओ बेफोरखौ मोननो हा नानैबो नाथाय दिनै बेफोर फारसेथिं लाब खालामदों आरो फारसे साइदथिं जोंखौ लस खालामदों जेरै गरखार कलकारखानाया ओ फारसे साइडखि ओ जोंनो न' लुनायाव इथा ओ बायदि बानायनायाव जोंखौ हेफाजाब होदो नाथाय फारसे साइदखिजा जोंनि दैया ओ गुबुंले जालांनो हमदों ओ जाय दै गुबुंले जानायखौ बेखौ लोंनानै जोंनि ओ जा सुबुंफोर
औ
बिसोरो बेराम जालांनो हमदों आरो गोबां खैफोदावबो गग्लैनो हमदों। ओम ओ आरो नोंथाङा मिथिनाय बायदि ओ ओ गाज्रि गोहोमनि बागै फंनैसो नोंथाङा बुंनो हा हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हानाया ओ जेन'बा बिगियान जेन'बा जोंनिया बे गारिफोराबो ओ खायफा गाय फोर जेन'बा जेनेबा गोजान जाबा जेन'बा बिदिनो बेफोर बायदि दा थुङा गनाय ओम बेफोरबो जेन'बा गुबुंले हामो आरो
नंगौ नंगौ
थिक बिदिनो ओ मायाफोर जेनेबा मेसिनफोराबो
औ औ गोबां ओ मेचिनफोरबो जों दिहुनो मोनबाय औ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे
औ ओमफ्राय नोंथाङा बिगियाननि ओ मोजां ओ खामानि
औ औ औ हागोन नोंथां। औ ओ थारैनो ओ बिगियाना दासिमहालागै जोंखौ ओ गोबां खामानियावनो मदद होबोबाय ओ गोबां ओ खामानिफोराव जोंखौ दा
औ
दाइन दाइनजि जौखोन्दोसो जोंखौ मदद होबोबाय होननानै आङो ओ सानो ओ आरो नुनो मोनदों ओ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जोंनिया जा दा गारि मथर दिहुनदों। बेफोर गारि मथर होननायनि लोगोसेनो ओ जोंनिया गोबां गोजानाव थानाय सासे सुबुंखौ जों लोगो हमहैनोब्ला एबा सासे सुबुङा नांथारगौ जानाय समाव अबेबा ओ दाबसे जायगायाव थबैनो सहैनो गोनां दोंमोनब्ला बे जायगायाव जाय समखौ जोङो खानथामजों थांनो हायोमोन बे ओ समाव जों दा थाम रिंगा ओ थाम घन्टा फोरावनो जों सहैनो हायो आरो बिदि जाना फैबाय ओ आरो गोबां बिनिख्रुइबो जौगालु
औ
बिरखं। जेरै बिर उम आरो दैयाव खारनाय दैयाव खारनाय जाहाज बायदि रोखोमनि ओ बिगियाननि हारोंथाइजोंनो जों मानसिफोरा सुबुङानो दिहुननो हाबाय। ओ बेयो गोग्गाथावना बाथ्रा फारसेथिं औ गोग्गाथा थावना बाथ्राबो जायो। आरो जोंना दा आरो जामबुं जानबुं दिहुनबाय जों सुबुङा मबाइल जायखौ मबाइल होनना बुङो बे मबाइलनि गेजेरजोंबो बे मबेलनि गेजेरजोंनो सुबुङा ओ गोबां गोजानाव थानाय गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव ओ जोंनाव मबाइल फन गैयामोन।
औ नंगौ नोंथां।
बै समाव खासे मानसिखौ खबर लानो ओ गोनां मोजां गाज्रि खबर लानो गोनांबा बै मासिखौ जोङो लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन। बै लाइ जाम लिरनायावबो बै सुबुंनिसिम बै लाइजामा मोनहैदोंना मोनहैयाखै बेयो बेफोरनि जेबो ओ उदिसानो थायामोन ओ एबा गेरेन्टियानो थायामोन। जायो। नाथाय दिनै ओ सोरखौबा सुबुंखौ नांगौ जायोब्ला दसे स समावनो फुना होब्लानो बै सुबुंजों ओ जों रायलायनो हानाय जानानै फैबाय। बिनिखायनो ओ गोबां जौगाजों होननानै जों सानो। बिगियानखौ ओ गोबां जौगाबाय बिगियाना। ओ आरो बि गियाननि हारोंथाइजों गाज्रिबो गोबां जादों। गाज्रि जानाया जेरै ओ फसलफोराव गोबां सिगाङो गोदोयो‌ मोसौनि गोबोरखि खानस्रिनि हासार आ खानस्रिनि खि बेफोरबायदि नोंनो हासार बानायनानै गोबां ओ गोथाव आरो मोजां फिथाइफोरजों मोननो हा हायोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव बि गियान दावगानाय जों जोंनिया ओ गोबां मेदिसिन गोबां हासार बायदि बियो ओंखारनानै आबादा गाज्रिनि सायाव गाज्रि हायाबो गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो ओ बेनिखायनो अ सुबुङा बेफोर खौ जानानैबो गोबां बेरामाव गोग्लैबाय। गोबां सुबुंफोरानो थैलांबाय बेबायदि जादों आरो नोंथाङा ओ नोंथाङा ओ दा दा बुहुम ओ मबाइल जा बिगियाननि हारोंथायजों मबाइल दिहुनदों बेफोर खौ अ नायनानै जा गथ'फोरा दा गाज्रि लामायाव थांदों बेफोरखौ होबथानायनि मोननैसो राहा होनो हागोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां मानो ओ होनब्ला नों नोंथां जोंनि थाखाय मबाइला मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो नङा होनबा? नों
नंगौ नंगौ नंगौ।
फारसेथिं नायबा मोजां फारसेथिं नायबा गाज्रि। उम जेन'बा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना उन्दै बैसोनिफ्रायनो मबाइलखौ सालायनानै जेनेबा उ जेनेबा गोसोफोरा जेनेबा बिसोरनिया गाज्रि जालांदों जेनेबा फरायनोफोरबो गोसो होयि ओ क-इस्कुल, कलेज राव थाङि जेनेबा मबाइलावनो ओ जेनेबा बिसोरो मा आथाखौ हाथिबाय थानाय जायो नालाय नोंथां औ गब'नानै थायो थ मानोना जोंनि बिमा बिफाया दानिया उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मबाइल फनफोरखौ हेगारना होयो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ नंगौ
ओमफ्राय आरो बेफोरनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि लामा खिथिं लांहयो जेनेबा बिमा बिफाया फरायथों मोजां माबाथों होननानै मबाइलखौ होयो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ
फंबाय बिदानाव मोना मबाइलखौ लानानै गाज्रि खामानियावसो ओ बाहायो ब औ ओमफाय फारसेथिं औ
बेफोरखौ ओ होबथानायनि ओ राहायानो आं साननाय बायदियैब्ला ओ बिमा बिफा फोरा एसे गथ'फोरखौ नोजोर होनांगौ औ ओ जाय खामानिखौ जाय ओ सावथुनफोर नायनानै ओ बेखौ ब गथ'फोरा गियान मोनो ओ बेफोर साव सावथुनफोरखौसो बिमा बिफाया दिन्थिनानै होनांगौ ओ जाय फरायनाय आरो ओ बुहुमनि मा जादों मा जायाखै बेफोरबायदि बाथ्रा मिथि फरायनायफोराव ओ बेफोरबायदि गोबां भिडिअ' थायो बेफोरखौ ओ गथ'फोरनो दिनथि फिनांगौ बिदि जानला मोनला उन्दैनिफ्रायनो हेंगारना होब्ला गथ'फोरा ओ गेब्रेंनाय ओ गाज्रि जालांनायनि सम्भाब थायो आरो बेफोरखौ होबथानायनि जाहोनफोरानो जाबाय बिमा बिफाफोरा मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो फरायसालिफोराव थांनो ओ थिननांगौ आरो दा मबाइलनि सायावनो ओ रायलायबाय थानायाव आरो मबाइला मोजांबो ओ बुंनो थाङोब्ला मोजांबो फारसेथिं मानोना ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खामानि जाय ओ गोबां सम लायोमोन बेफोर खामानि जा दिडजिटेल गोबां खामानि मावनो हायो ओ